आ
फुंबिलनि गोजोन हामलाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलनायखौ फुंनि समाव जासिहरनाय थाबाय।
औ।
दोनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन।
औ नोंथां।
बे टपिकआनो जाहैबाय दैनि सोमोन्दै।
औ।
दै होनोब्लाथ' जों बयबो मोनथिखायो मानोना बि दैयानो जोंनि थाखै मोनसे जिउ होननानै होनजायो। जेरै जोङो दै गैयाब्ला जों माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया। गासै जिब जुनार आरो मानसियानो थांना थानो हानाय नङा जोङो जेब्ला दैखौ मोननाय नङा। जोङो ओंखाम जायालासिनो एबा बिनो जाग्रा मुवाखौ जायालासिनो जोङो से दानख्लाय थानो हागोन। नाथाय जोङो जेब्ला जोंनि जिवाव दैया गैया जागोन अब्ला जोङो थांनानै थानाय हानायखो जोङो नुनाय नङा। मानो होनोब्ला दैयानो जोंनि थाखाय गासैबो जेरै जोंनि जोंनि थाखै दैया गोबां बिदि खामानिफोराव सहाय खालामो। जेरै जोंनि जानाय लोंनायनि समाव ओंखाम ओंख्रि संङो। संनायनि समाव जों लागै बिदि दैखौ नांगौ जायो। आरो जों दुगैनो थाखै बेफोरबायदि दैफोरखो जोंनो नांगौ जायो। आरो बिदि गोबां खामानियावनो जों दैखो नांगौ जायो। जेरै दै गैयाब्ला जों जोंनि ननाय जोमनाय बिदि मैलासिफोर आरो बिदि गासैयावनो जोंनो दैखौ नांगौ जायो दै गैयाब्ला दोनै बिदि गेदेर गेदेर नोगोरफोराव थानाय बेफोरबायदि बिलडिंफोराबो जानाय नङामोन। मानो होनोब्ला बियाव सिमिटफोरखौ गलायनो थाखाय सिमिटफोरखौ लागायनो थाखाय बिदि दैनि गोनांथि जायो।
औ औ।
दोनै दै गैयामोनब्ला बिदि गिदिर गिदिर नोगोरफोराबो जानाय नङामोन आरो दैनि थाखैसो जोङो दिनै थांनानै दङ। दैखो जोंनो गोबां खामानियावनो नांगौ जायो।
औ औ।
आबाद खालामनो थाखायबो जोंनो दैखो नांगौ जायो। दोनै दैया गैयामोनब्ला जोङो बिदि जाग्रा आदारखो बुथुमनो थाखैबो जों जाग्रा आदारखो बिदि आबाद खालामन थाखैबो जोङो दै गैयाब्ला दिनै जोङो मोननो हानाय नङामोन। जाउनाव जोङो दिनै जोंनि जिउआव दैखौ जों बाहायनो मोननायखायसो दिनै जोङो मोजाङै आरो गोजोनै थांनानै दङ।
औ औ।
दै गैयामोनब्ला दिनै जोङो रानथाबनानै थैनांगौमोन।
औ।
मानोना दैया गोबां बिदि खामानियाव सहाय खालामो। नोंथाङा दैनि बागै आरो माबाफोर बुंनो सानो नामा?
दै होननानै बुङोब्ला जों ओरैबायदि ओ जा दा जोङो जायबा सुबुं माहारि बा जायखिजाया जिब जुनार थांनानै दंना बेफोर गासै बो जाहाना दैनि थाखायनो। दै गैयाब्ला जोङो दिनै बेफोरबायदि थांबाय थानो हानाय नङामोन। दा दैनि थाखायनो जोङो बायदिसिना आबाद फसलफोरखौ जोङो मावनानै बायदिसिनाफोरखौ जोङो दिहुननो हायो बा बेखौ दिहुननाय जोङो जानो थांना दङ दैयानो जेवबो गासैयावबो खामानि होयो मानो होनबा दा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा दा अखा हानायनि बोथोर बेफोरो जोंनि बायदिसिना हाखर बा बायदियाव जमा जानानै थायो बेफोरखौनो जोङो ओ जायबा मेसें बोथोर बेफोराव जोङो दै गैयि समाव बेफोरखौनो जोङो बायदिसिना आबाद फोथाराव होनाय जोङो आबादफोरखौ मावनानै दिहुनो बेफोरखौ जोङो जायो आरो बेफोरजोंनो जोङो फाननानै बायदिसिना गावनि ओ एक्सट्रा नांगौ जानाय मुवाफोरखौ लाना फैनानै जोङो बाहायनो हायो आरो।
आऔ नंगौ नोंथा
औ
दैनि थाखायसो जोङो जेसेखिनि जोंनि आबाद फोर दङ जेरै जिंखा गायनाय बिदिनो गासै मैगं थाइगंनि फसलफोर खालामनाय गासै जिखुनु आबादावनो जाया मानो जोंनो दैनि गोनां थि जायो मानोना बिफां लाइफांखौ गायजेननायाव जोंनो लागै दैनि गोनांथि जागोन मानोना गोरान हायाव बेबायदि दै गैया दै गैयि हायाव बिदि गोरान हायाव जोङो आबादखौ मोननाया गोब्राब मानोना बियो गोरान आरो जेब्लायबो जोंनो लागै बिदि दैखौ नांगौ जायो जेब्ला गोरान फोथाराव जोङो फांसे दंफांखौ गायनानै दोनगोन अब्ला बियो थांनाय नङा मानो होनोब्ला बिनो दैनि गोनांथि जेब्ला जोङो बेखौ गायनायजों लोगोसे दैखौ जोङो होगोन आरो जेब्ला हाया गिसिजागोन अब्लासो बिखौ जोङो मोजाङै गोजोनै थांनायखौ जोङो नुनो मोनगोन।
औ औ
बेनो जों गासै मिथिंगाखौनो नायोब्ला जों नुनो मोनो गासै मि थिंगायावनो जाया मानो दैनि गोनांथि जायो गासै जिब जुनार जोङो नायनो हायो जेरै मोसौफोरखौ जोङो नायनो हायो मोसौआबो बिदि दुब्लियाव सानसे मनै थागोन नाथाय बिनिबो दैनि गोनांथि दैखौ बियो लोङाब्ला थानो हाया मानो होनोब्ला बियो आदारखौल' जागोन नाथाय आदार जानानै जेब्ला बिनियाव बियो जेब्ला दै गांगोन अब्ला बियो दैखौ जेब्ला मोनलोंनाय नङा अब्ला बियो थांनानै थानो हानाया गोब्राब जागोन। थिग बेबादिनो गासै जिब जुनार आरो मानसिनि थाखाय दैनि गोनांथि दङ।
औ औ
अखानि गेजेरजोंबो जोङो दैखौ मोननो हायो मानोना अखाया जेब्ला गोजौनिफ्राय फैयो अब्ला जोङो गोबां बिदि फुख्रिफोराव बिदि गोबां बिदि हाखर हालाफोराव बिदि दै जमा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो माब्लाबा समाव बेफोर हाखरफोरनिफ्रायनो एबा बिदि फुख्रिफोरनिफ्रायनो जोङो आबादफोरसिम लांनो थाखाय बेखौ पाइपफोरजों एबा मेसिन मथरफोरजों जोङो बेफोर दैखौ रोगानाय जायो आरो बारिफोराव होनाय जायो जाउनाव जोंनि बारिफोरनि खिथि आबादफोरा बिदि मोजां महर लानायखौ जोङो नुनो मोनो।
दाथ' जोङो दैखो ओ दैया नोरैबायदि ओ जों दाथ' जोंनि गामि ओनसोल सोलाव दैया नांगौ बायदिखौ जोङो मोननो हायो। बा ओ टाउन सोहोराव जोंनि गामि ओनसोलाव जेरैबायदि जों दैखो मोनो बेफोरबायदिथ' दैखो मोननो थाङा मानो होनबा टाउन सहराव जोंङो दैखौबो जोंङो बायनानैसो लानो गोनां जायो। दाथ' गामि ओनसोलावबो जोंनिया जायबा बरिं बरिं पाइप ए जायबा न' न' थांनाय दोङो ना दै बेफोरबायदिखौ जोङो मोनो। बिनि बिनि बादैबो जोङो बायदिसिना दकानाव जोङो बायनानै मोनो। बाद जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि बायनो गोनां जाया मानो होनबा बेफोरखो टाउन सोहरावसो बायनो गोनां जायो जों जोंहाथ' गामि ओनसोलाव नांगौ बायदि गावनि दैखिनिखो हाखर फुख्रि बा बायदिसिनााव जमा थाखायो आरो जों गामि ओनसोलाव जायबा दंकल बा खुवा बेफोरबायदियाव जों मोननो हायो। बाद टाउन ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ मोननो हाया। बिसोरो बायनानैसो लानो गोनां जायो आरोना।
जोंङो नुनो मोनो जोंनि बिदि गामि आरो जायगाफोरावसो जोंङो बिदि दैखो एबेलेबेलै बाहायो। नाथाय जोंङो जेब्ला जों गुबुन जायगायाव थांगोन अब्ला जोंङो दैनि आंखालखो नुनो मोनगोन जेराव जोंङो दैखो बायनो गोनां जागोन बियो थार। आरो जोंङो दैफोरखौ जोंङो बेबायदि नांगौ बादियै जोंङो बाहायनो रोङाखै। जाउनाव गोबां दैफोरानो बिदि नस्थ' जानायखौ जोंङो नुनो मोनो। नाथाय जों गोबां बिदि गोजान गोजान जायगायाव थांगोन टाउन सहरफोराव थांगोन नाथाय जोंङो गामि फोरनि बायदि मोजां दैखो जों हाखरफोरनिफ्राय बेबायदि दैमुफोरनिफ्राय जोंङो मोजां दै खो जेरै मोनो बेबायदि गोजान जायगायाव थाङोब्ला गोबां बिदि नोगोरफोराव थाङोब्ला जों बेबायदि दै खो जों मोननो हानाय नङा गोबां गोबावनि दोन थुमनाय बिदि द्रामफोराव बरिंफोराव बिदि दोन्थुमनाय बेफोरनो दै मैलाफोरखौ जोंङो लोंनो गोनां जायो आरो बाहायनो गोनां जायो जाउनाव जोंनि मोदोमाव जेब्ला जों बिदि दोनथुमनाय दैजों जों दुगैयो अब्ला जोंनाव बिदि गोबां माननाय स्टरफोर आरो गोबां बिदि बेरामफोरा जोंनि मो दोम जोंनि जिउफ्राव बिदि सनन्देरनाय आरो जानायखौ जोंङो नुनो मोनो। जेरै जोंङो बिदि दोनथुमनाय गोबावनि दैखौ जोंङो लोङोब्ला बिदि गगा मोननाय गुजुनायफोरा बेफोरबायदि भाइरासफोरा जोंनि जिउआव एबा देहायाव जायो नाथाय जोंङो गामिफोराव गामिनि दै बिदि दैमुफुरनि दैखौ जोंङो लोङोब्ला नाथाय बेबायदि जानायखौ जोंङो नुनो मोना। आरो जोंङो जेब्ला जों दैखो बाहायो अब्ला जोंङो सेफटि बाहायनांगौ। जेब्लायबो बेखौ नांगौ बायदि बाहायनांगौ बिदि जानला मानला बाहायला बायनो नाङा। जोंङो बे मुल्यखौ जोंङो जोंनि मानसिफोर जोंनि गामि दफानि मानसिफोरा दैनि दैखौ बुजियाखै दैया मा बेखौ मिथियाखै एभेलेबेलै जानला मोनानलायै दैफोरखौ बाहायला बायदों बिनिखायनो जोंङो दैखो जेब्लायबो नांगौ बादि बाहायनांगौ जेराव नांगौ जायो बेयाव बाहायनांगौ जानला मानलायै बाहायला बायनो नाङा। दैया जेब्ला नस्थ' जायो अब्ला जोबोद दुखुनि बाथ्रा जागोन मानो होनोब्ला दैयानो जोंनि थाखाय गासैखौबो सुफुंसारदों दिनै जोंङो दै गैयामोनब्ला दुगैनो थाखायबो जोंङो मोननाय नङामोन। दै थानायखायसो जोंङो दुगैनो थाखाय बेबायदि मोनदों। जेब्ला जोङो दुगैनो रोङामोन अब्ला जोंनियाव बेबायदि मोनामनाय बिदि गाज्रि देहा एबा मैला देहाया जोंनियाव थागौमोन दिनै जोङो दै थानायखायसो दुगैनो थाखायबो मोनो आरो बिदि मोजां बिदि साफा गावनि गाननाय जोमनाय खसाफोरखौ जोङो दैजोंसो सुनो हायो बिदि हाब्रुफोरजों जोंङो जेब्ला गावनि गस्लाफोरखौ सुगोन अब्ला बेयावबो गाज्रिसिन एबा मैलासिन एबा मोनामनाय खौ जोंङो मोननो हागोन नाथाय जोंङो जेब्ला दैजों सुगोन अब्ला जोंङो साबसिन आरो मोजांसिनखौ जोंङो नुनो मोनगोन। जोङो बयबो मिथियो दैया मा आरो दैयानो जोंनि थाखाय गासैबो बिफां लाइफांफोरनि थाखायबो दै नांगौ आरो जों सा फ्रोम जिब जुनार आरो मानसि बेफोर गासैनि थाखायबो दैया जोबोर गोनांथि दिनै जोङो दै गैयामोनब्ला दिनै जों लांहाबनानै थैगौमोन आरो जोङो जिउआव थांनानै थानाया गोब्राब जागौमोन गासै आबाद मावनो थाखाय गासै गोरान एबा गिसि आबाद बामनो थाखाय दुब्लियाव आबाद मावनो थाखाय जोंनो गासैनि थाखायबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो
औ औ
दैयानो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि नोंथाङा बिनि आगैखौ गुसुं होनो सानबावगौ नामा
जोंनि जायबा ओंखाम संनायावबो जोंनो दै नांगौ जायो मैगं संनायावबो जोंनो दै नांगौ जायो दंफां लाइफांनि बादै दै गैयाबा जोङो दिनैहा लागै बेफोरबायदि थांना थानो हानाय नङामोन आरोना ओरैबायदि बाथ्राया
अब्ला जोंहा दिनै समा गोबां जानानै फैबाय जों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन कलखौ
दे बिदिब्ला औ गोजोननाय थाब